हेलौ
औ
हेलौ
खोनादोंना ना नों
खोनादोंना नोंथां? औ औ
औ खोनायो नोंथां।
औ दिनै नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोनबा?
आं माने बिदिनो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना माने फंसे सोदोबजों फिननाय होनायनि बागै रायलायनो होननानै कल खालाम हरनाय जादों आरो ना सावरायजागोनना नोंथां?
रायलायजागोन दे नोंथां। जोंहा फंसे सोदोबजों फिन होनाय जेरैबायदि जोंहा दङ ओ
बे खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ
औ
आंनि आस से नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंलै। औ आं खोनाबाय दं।
अ
आंनिखो खोनाहैदोना?
औ खोनादों
अ दा जोंहा दिनै सावरायनो साननाया जाहैबाय जोंहा फंसे सोदोबजों फिन होनाय नङा होनब्ला? जोंनि बरनि माने खायसे गोमालांनाय जोंनि फंसे सोदोबजों फिनहोनाय गोबां दं जोंनि बर हारियाव दा बे बिथिङाव जों सावरायनोसै होमब्ला नों थाङा मोनसेसो बेफोरनि आ माने फंसेसो दुुरुंफिन होनायनि सोंथि सोंग्रोनो हागोन नामा आंनाव
औ हागोन नोंथां
दे सोंग्रोलाय
जेनबा सोंथियानो जाबाय न नि
औ दा बे जोइम बेनि औ खोनादों खोनादों बेनि फिननायाथ जाहैबाय जोंहा मोस स्रि नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ दा ग जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरै से
औ मिथिगौ नोंथां साम
बे साम ना दा बेफोरबाय बेफोरबायदिनो जोंहा मा ओनो बेइ ओ मोदोम गोजा बेगें थसेल मा जिराद
औ बेयो माइहुं नोंथां
औ नोंथाङा मिथिनाया आरो दंबावो ना
मिथिनायानथ इदिनो इसे इसे बारा इसे गैला आरो माने इसे बावगारबाय आंबो
औ औ
औ मिथियो
दा आं नोंनाव मोनसे सोंबावनोसै
औ औ सोंजागोन नोंथां
दा बेजाबाय
औ खोनादों
बे बिफांनि सायाव बिफांनि सायाव माने फिथाइ फिथाइनि सायाव बिफां मा जिराद मा फिथाइ नोंथाङा मिथिगौ ना
रैमालि
औ औ औ दा दा बेफोरबायदि जोंहा गोबां माने बर समाजाव माने बेफोरबायदि फंसे सोदोबजों फिन होनाय माने माखासे मिनिथावनाबो माखासे इन्टारेस्टिं माने बेफोरबायदि फंसे बाथ्राजों माने ओ सोंनाय फिननाय बेफोरबायदि दङ आरो
औ औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो दङ जोंहा माने माने सावरायनो सानबा माने खोथाफोरा गोसोआव फैखाङालै
औ औ नंगौ
दा बादिनो दङमोन हेलौ हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
बे दैयावबो दैयाव माने हा
औ खोनादों आं
माने अन्थाइ बादि दैयाव गोदोयो खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अन्थाइ बादि दैयाव गोदोयो माने थुला बायदि माने दैयाव गोजावफिनो मा मा जिराद नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
एमबु एम्बु नोंथां
औ एम्बुआनो दा बेफोरबादिनो दङ जोंहा माने ओ नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन नामा मायबाफोर बेफोरनि बागै
बुंफिनलाय खेबसे नोंथां
खोनायाखै खेबसे बुंफिनलाय
जेनबा जाबा जानानै खिनो रोङा आरो
औ बे जाबाय गान्दु नङा होनब्ला नोंथां
औ
हेलौ।
औ खोनादो नोंदां।
औ दे सोंबावनो हागोन आरो
औ बिदिनोथ' गोबां कुइसन दङ नाथाय आं गोसोआव गैला आरोना नोंथां।
आ दंबावोमोन माखासे। एसे दङमोन आंबो गोसोआव फैजोबाखै मोनसे मोनसे दा दासो लासै लासै गोसोआव फैगासिनो। नो दङ माने उननि समफोराव जुदि बेफोरबायदिनो मोनबावोबा नोंथांजों सावरायबावगोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बेनि उनाव जों दा मा सावरायनो
बिदिनो सावरायनोस मा सावरायनो होननायानो थ' जासिगोन दों।
थिं अखा हागासिनो नामा
औ दाथ' गैथ'वा दहायसो हादोंमोन दा हा हाथ'वाखै नोंथां।
ओ
माइ गायबाय नोंथाङा न'खराव
औ। हाल जांख्रा जाबायना जायाखै नोंथां
बुजियाखै।
हाल जांख्रा होनबा मिथियो ना
जाथ'वा दाथ' जोंनिया बिदिनो जाथ'वाखै नोंथां।
औ औ औ।
खोनादों नोंथाङा औ बिदिनो आरो जोंनिया बिदिनो आम औ आमथियावथ' आरो गायनो मोना नालाय आमथिनि उनावसो हाल जांख्रा खालामनो सानदों आरोना नोंथां।
औ मोजां मोजां थिगानो थिगानो।
औ औ।
जोंनिखैबो गायबाय बेफोरबायदिनो दा गोबाङानो माने हाल जांख्रा जाथ'वाखै गेजेर नांजोबना दङ।
औ औ औ औ।
गायगासिनो नाथाय दा अखा हानाय जों माने माख माखासे सुबुं फोरनि आबादथिलिया माने दैजों बुंफबना खायसे गायनो हायाखै आरो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो एसे गोजौ हाफोरनिया गायबाय। गायनो हादो दा अखा हानायजों
औ
औ
औ
दा जोंनि रायलायनायाबा बेसेबां गोबाव जाखो आरो